हेलौ
औ हेलौ
अ मृत्यन्जय बुंदों ना
सोर इलाय
आं बेनो हरदोंमोन
आं मिथिया
नाम्बाराथ' बेनो जानांगो
नङा बे नङा
आदसा नों सोर बुंदों
आं बिदिनो लोगो होनदों आरोना माबे
आदसा आं माने खोनानो मोनोमोन नोंथांनियावबो मोखाङाव गोबां पिमपोल जादोंमोन सिगाङो
आदसा बे खिन्थाना हो नामा आंना बिदि जादों होनना
औ औ दा बेयो दा नोंना हामबायना द' बेनि थाखाय मा मा ट्रिटमेन्ट इउस खालामनाया आं बे खौ सोंनो सानदोंमोन आरोना मानोना
हामाखै
अ हामाखै नामा नोंनाब
नो नोंथाङा खिथाबानो जाबाय बोरै हामहोनो आं।
मा ओ इउस खालामगासिनो दा नोंथाङा?
बिदिनो ख्रिम सिम लागायलाबायगासिनो बर' प्लासफोर।
आरो मा ख्रिम इउस खालामो?
आरो ख्रिम बाहायला बेल' बर' प्लास। बिदिनो माबा माबि नेभिया बेफोरखौनो बाहायो।
बो बर' क्लासथ' मोखांनि थाखाय मोजां नङा।
ए आं मिन्थियाना नोंथाङा खिनथाहरदो। माया मोजां मानो मोजां नङा बियो बर'फ्लासा मोजां नङा?
माने बर' प्लासाव ओ थावनि बिबाङा बांसिन थायो आरोना बेनि बेखायनो दा जोंनि जे मोखाङाव पिमपोल जायो बेयो ओ थाव बांसिन रिलिस खालामोना मोखांनिफ्राय। बेनिखायनो बर' प्लासखौ लाबा बेयो आरो मोखांखौ थाव गोनांसिन खालामो आरोना। जायनि थाखाय नोंना पिमपोल बारायनायसो जागोन आरो बे बर प्लाउसखौ लाबाय थायोब्ला।
बर प्लासखौलाय मानो थाव इमान थाव होना बानायनाय बिसोरलाय? जुदि बिसोर मिनथिखायोबा मोखांनि थाखाय मोजां नङा होन्ना मानो बर' प्लासखौ मोखांनि थाखाय रायग्रा होनना बानायनायना होनाय?
बाट मोखां लाना मोखां मोजां जायो आरोना दा जोंनाव ओ गा सैनिबो मोखांनि माबाया ओ एखे मोखांनि जा थासारि बेयो एखे जाया आरोना। सोरनावबा माने अ अइलि जायो। सोरनाबा ओरैनो नरमेल जायो आरो सोरनाबा बांद्राय गोरान जायो मो खाङा सोरनाबा ओ बांद्राय ओ माने सेनसिटिभ जायो आरोना मायबा मोनसे लाबानो गोजजा जाखांनाय। माननाय जानाय बिदि जायो आरो ना बेनि खायनो मोखांखौ लाना मोखां क्रिमनि माबाखौबो बेलेग बेलेग बाहायनो गोनां जायो आरो।
ए। होनब्ला आं माखौ लागायनांगौ?
अ नोङो बे ओ लागायनायनि सिगां नोङो गावनि मोखांनि माबाखौ टेस्ट खालामग्रोनो हागोन बा नोंनि मोखाङा मा टाइपनि बेखौ नायनो थाखाय। दा बेखौ नायनो थाखाय मोनसे प्रसेस खालामनो हागोन नोङो जोबोद ओ गोरलै प्रसेस आरो ना बेखौ नोङो न'आव गावनो हारसिङै खालामनो हागोन।
औ।
गावनि मोखांखौ सुना लाग्रो ओमफ्राय सुनानै जेबो फोनालासिनो दसे था आरोना थार्टि मिनिट्सफोर बे थार्टि मिनिट्स थायोब्ला नोंनि मोखाङा जुदि माने गासै जायगायावनो थाव थाव बिदि जाजोबोब्ला नोंनि मोखाङा अइलि आरो ना ओमफ्राय जुदि नोंनि मोखाङाव जेबो ओ जेबो थाव फैया बा नोंनि मोखाङा गोरानबो नङा ओरैनो जेरै थायो ओरै आरो ना नर्मेलैनो थायोब्ला नोंनि मोखाङा नरमेल खिन्थु बेयाव आरो नोंनि बा सोरनाबा सोरनाबा बिदि थायोना जेनेबा खाफाल खिनियाव गन्थंआव बे बा खावलायनि एसे बिदि खिनियावल' थाव थायो ओमफ्राय बाखि जाय गोरान बा नर्मेल जायो आरोना दा बेफोरबायदि मोखां फांखौ जोङो कम्बिनेसन होनो आरो ओमफ्राय बिदिनो जुदि नोंनि मोखाङा बिदि जेबो लाया सिनो गोरान जायोब्ला नोंनि मोखाङाखौ द्राइ स्किन होनगोन ओमफ्राय आरो बेफोर गासैखौ लायाबासिनो नोंना मोखाङा बोरैबा माननाय बायदि जायो। बा दसेनो मायबा नांब्लानो नोंनि मोखाङाव गोजा गोजा माने बला बायदि जायो अब्ला नोंनि मो नोंथाङा सेन्थिथिब नों बिदिनो नायनो हाग्रोगोन आरो ना
ए मिथिबाय दे मिथिबाय बेखौ आं मिथिखाबाय दा नोंथाङा खिथानो हागोन ना? अ आरो देहा मोजां आरो देहा मोजां जानांगौ नामा स्किन मोजांनि थाखाय
औ औ स्किननि थाखाय नोंना ओ नोंनि देहायाबो मोजाङै थानांगोन मानोना ओ बे ओ स्किन बा मोखांखौ जोंनि देहानि आयना होननानै बुंनाय जायो आरोना नोंना जुदि देहानि सिङाव माबा मोनसे बेराम दङ बा गाज्रि माबा जानानै दङब्ला नोंनि मोखाङाव नुनो मोनो आरो ना बिदिनो मोखाङा बहाबा दाल जायो बहाबा नोंना गोमो मो जागोन जेरै ओ जुदि नोंनाव भिटामिन डि बा भिटामिन दि टुयेल्भ नि बि टुयेल्भनि डेफिसियन्सि जायोब्ला नोंनि मोखाङा गोमो जायो दाल जायो डार्क सारकोलफोरा बांसिन फैयो आरोना ओमफ्राय बिदिनो जुदि नोंनि हरमन्सफोरा ओ बेले बेजे जानानै दङोबा इमबेलेन्स जानानै दङब्ला नोंनि मोखाङाव हरमनेल एकनि फायो हरमनेल ए बेखौ नों माबोरै सिनायनो हायो? बेयो माने नोंना खावलायफोराव जागोन आरो ना गोजा गोजा गिदिर गिदिर जायो बेनिफ्राय गोना खाथियाव बांसिन जायो ओमफ्राय बिदिनो फोंगो लेकनिबो थायो जाय फोंग लेकनिया नोंना खर'आव खावफि थायोब्ला बा खर'नि नोंनि पिओइस बेलेन्स आ मोजां नङाब्ला बे फांगालेकनि जायो आरोना नोंना फांगालेखनिया फिसा फिसा बे ओ ओ फेटर बायदिदि जाजोबो ना खाफाल खिनियाव बेखौ फांग एकनि होनो
उम
बेयो खानाया बेफोरबायदि खावफि थायोब्ला गाज्रि जायोब्ला बेफोर जायो आरोना आरो खानाया मानि थाखाय खावफि जायो खर'आव जोंना जिंकनि डेफिसियन्सि जायोब्ला आरोना जिंक भिटामिन नोंनाव खम जायोब्ला बे खानायाव बेफोरबायदि खावफि जायो। खर'नि पस बेलेन्स आ गाज्रि जालाङो आरो बेबादिनो नोंना उनाव थांनानै खानाय गलांनायबो जालांनो हायो
ए माबोरै पिम्पोल जायो बे सिथरफ्रा मोखाङाव मा मानो जायो माबोरै जायो बेफोरो?
ओ पिम्पोलखौ माबोरै जायो होनोब्ला ओ जोंनि मोखां बा मोदोमफोराव माने फिसा फिसा गरं थायो आरोना जायखौ जों नुनो मोना बाट बे गरंआव बे गरंनिफ्राय जोंना स्किना माबा थाव रिलिस खालामो आरोना ओमफ्राय बे थाव रिलिस खालामनायजों लोगोसे जोंनाव मोखाङावबो एसे फिसा फिसा खानाय थायो आरोना बे
उम।
खानाया जुदि नोंना ओ बे थावजों बे दाग जानानै जेनेबा नोङो जुदि मोखांखौ मोजाङै साफा खालामाब्ला बे गरं'आव नोंना ब्लक जाना थायोना खानायजों थावजों। बे ब्लक जाना थायोब्ला बेयाव मोनसे बेक्टेरिया फैयो आरोना बे बेक्टेरियाया बेजों रियेक्ट जानानै नोंनियाव पिमपोल जायो आरो ना बे रियेक्ट जानानै स्किननि सायाव ओंखारबोयो जायखौ जों बेफोरबायदि गोज्जा माबा नुयो आरो बेनो पिमपोल औ माथो।
आं सोंनाया जाबाय मानो जायो माबोरै जायो इयो? पिम्पोला मानो ओंखारबोयो मोखांनिफ्राय मा रिजोन?
आं बुजियासै माने मा खौ सोंदों आं बेखौनोथ' खोनन्थाखांबायना पिमबफोला माबोरै जायो। आदसा बेखौ सोंदों आरो ना माने रिजोनखौ सोंदों आरो ना पिम्पला मानो जायो?
औ।
आदसा बेनि नोंना गोबां रिजोन थायो आरोना। दा नोंना ओ जुदि उदैयाव गेस्ट्रिक थायोब्ला
औ।
बे गेस्ट्रिकनि थाखायबो नोंनियाव मोखाङाव पिम्पोल जानो हायो ‌। ओमफ्राय जुदि ओ नोंना हरमननि इमबेलेन्स जायोब्ला दा जोङो हिनजाव मानसिफोरखौ लायोब्ला हिनजाव मानसिफोरना माने पिरियद्स जायोना बे पेरियड्स जानाय माहायाव खनसे जायो। बेयाव माने गोबां हरमना बेले बेजे माबा जायो आरो ना गोजौ गाहाय जायो। माबेबा हरमना बुरजा जायो माबेबा खम जायो बेफोरबायदि बेले बेजे जे जानायाव बेफोरबायदि पिमपोल जानो हायो। ओमफ्राय नों ओ हौवा मानसिफोरनि बेलायावबो बेनो आरोना बिसोरनाबो हरमन्सनि बा ओ बिसोरनि देहानि एनारजि माबाया बेले बेजे जायोब्ला बे हरमन्सनि माबायाबो गोजौ गाहाय जायो बेयाव पिमपोल्स जानो हायो। ओमफ्राय जुदि नोङो मोजाङै उन्दुआबा बे उन्दुआबा आरो नोंनि स्किना उन्दु मोनायाव नोंनि स्किना माने रिपेयार जायो आरोना गावखौ मोजां खालामो। उन्दुनाय समानो माने स्किनखौ नोंनिया मोजां खालामनायनि टाइम आरोना। दा बेयावनो नों जुदि मोजाङै उन्दुवाबा मोजाङै जानाय लोंनाय टाइमाव खालामाबा बेफोरो ओ आरो नों नि हरमनखौ बेफोर आरो इमबेलेन्स खालामबावो बे इमबेलेन्स खालामबा आरो नोंनाव पिमपोल जाबावनो हायो। बिदिनो जुदि नोङो बांद्राय स्ट्रेस लायोब्ला औ।
बेखौ मिथिखाबाय आं स्ट्रेसनिखौहायो ओमफ्राय जेनेटिक्स नि थाखायबो जायोनो माथो होमबा जेनेटिक्सनि जानायखौ जों फाहामनो हागोन नामा?
जेनेटिक्सनिथ' बिदि बांद्राय माबा गैया माने
सोरनाबा सोरनाबा गोदो गोदायनिफ्रायनो जाबोखानाय ना जेनेटिक
औ औ औ बिदि बुंनो हायो आरो जुदि बिसोरनाव माने देहानि माबायाव मोनसे मायाबा गाज्रि बा इमबेलेन्स जाना थायोब्ला बियो जेनेटिकेलि जानो हायो आरोना आरो सोरबा सोरबा बुङोबो जेनेबा नोंनो औ बिमा-बिफानियाव सिगां पिमपोल जादोंबा नोंनाबो उनाव बे बेफोरबायदि जाहैनो हायो होननानै बेयो माने जोंनि बेरामनि माबाजों मिलायो आरो ना दा जेनेबा माबेबा -माबेबा बेरामखौ बेरामा जोंनिया बिमा बिफ बिफानिफ्राय गेदोर मानसि बा बेनि ग गथ'फोरनियावबो थांफायोना बेफोरबायाददिनो जेनेटिकआ खामानि मावो आरो
अ आं हिनजाव मोनगोन ना मोन दालाय? आंना बिदिब मोखांआव सिथर गोनांबा
बेखौ बेखौथ आं बुंनो हानाय नंङा।
औ मोनगोन ना मोना?
हागोन बट ओ औ ओमफ्राय नोङो जुदि गावनि देहाखौ गासैबोथ' बिदि जाजोबा? गासैबोथ' बिदि जाजोबा नोंगौना सोरबा गाज्रि मोननो हायो सोरबा मोजां मोननो हायो बिदिनो आरो।
नोंलाय बेबो मोनसेया
आं उन्दैखौ होननो हाया।
मानो होनो हाया जाखो नोंबोथ' हिनजावना हिनजाव नङा आरो नोङो?
माने नोंथाङा टपिकनि बाहेरायाव थांगासिनो
आं बेखौनो रायलायगासिनो माथो आंना मोखाङाव स्थर जाबा आं हिनजाव मोनगोन ना मोना?
मोननो हागोन बेथ' जेबो बाथ्रा नङा औ
मोजां स्कनबा माने मोजां नाबा बांसिन मोनगोन नामा?
जुदि नोङो गावनि लुक्सखौ लानानै जुदि इनस्रि कर दङब्ला नोङो गावनि ट्रिटमेन्ट खालामनो हागोन आरो ना मोखांखौ जुदि नों मोनसे ओ थिग मोनसे रुटिन बानायनो हागोन बे रुटिन बानाय नायनानै बा डक्टरनियाव नायनानै
बेखौनो खिथ र आंनावथ' फैसा रां गैयालैसा रांखौ नों हरनो हायोबा नों हरो ट्रिटमेन्टनि थाखाय नङाबा नों आं खिथ हिसाबानो जाबाय आर ना मा खालामाबबाय थानांगौ दैलि बिदिफोरनि थाखाय बेखौ खिन्थाबानो जाबाय बोरैहाय आं लाखिनो हागोन मोजांखांबा मोजां थांफिननो हागोन मानोना हिनजाव नांगौ जादों ना
थोद फैसाजोंल' माबानो हाया नोङो